हेल
अ नोंथां फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओं
हेलौ?
हेलौ नोंथां?
अ खोनादों ना नोंथां?
ओ नोंथां खोनादों।
अ जोंहा दिनै। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय लानानै फैलायबाय बा जोङो दिनै सावरायगोन बा जोङो बे आयदानि सायाव। सावरायनानै माखासे गियान बुथुमगोन बा जोङो मिथिनानै लागोन। बे आयदायानो जाहै बाय बैसागु बा जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै फोरबो बेनो जाहैबाय बैसागु। बैसागुखौ जों माबायदि फालियो बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मानि थाखाय जों बैसागु फालिनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
दे नोंथां अब्ला जागायलांदो।
औ बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे। ओ देरसिन रंजाथाइ फोरबो। बैसागुखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो फालिबोगासिनो दङ। बा।
ओ जोंनिया मानसि बैसागुनि सिगां गिबियावनो मोसौनि बैसागु। फालिनाय जाग्रोयो नोंथां।
औ औ।
मोसौ बैसागु फालिनो थाखाय जोङो गिबियावनो सैथ। चत्र दाननि जोबथि सानाव मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। बेनिनो जोङो सानसे सिगां माखासे गोनां जानाय। हाग्रानि मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो गिबियावनो खांनानै। लाग्रोयो। बेफोर फिथाइ सामथायाइफोरा जाबाय जेरै लाव फान्थाव बाग्रिखब दिग्लि। फुथि थाराय बेफोरबायदि आरो नोंथां।
औ औ औ।
ओ बेफोरखौ जोङो। हाफ्लेनानै माला सुनानै। बेनि उनाव मोसौखौ जोङो। न'निनो सारायबा। थौनि हांगारखौ हुख'नानै जोङो मोसौनियाव गोसोम गोसोम द दागो फोननाय जायो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा मोसौ थुखैनो लांखांनायनि उनाव मोसौखौ। फोथारफोराव उदाङै हगारनानै होनाय जायो नालाय। ओ जाहाथे। हाग्रानि मोसा मुफुरा मोसौखौ जेबो खहा खालामाबा। मोसौखौ गिनानै खारो बेनि थाखाय फोननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
जोंनिया मोसौ थुखैनो लांनाय समाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ। मेथाइ दङ आरो नोंथां बे खुगा मेथाइयानो जाबाय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे ए हानजा हानजा बेफोरबायदि आरो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
मोसौ बैसागु जाखांनायनि उनाव जोंनिया मानसिनि बैसागु जायो। मानसि बैसागु होनोब्ला जोङो। फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गेद गेदेरा उन्दैनो। बोर होनाय उन्दैया गेदेरनिफ्राय बोर लानाय बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ बिनि उनाव ओं बयबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बुरै ज' ज' लोगो लालायनानै बै बैनि न' बैनि न' थांनानै मागि हैैलायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ जोंनिया बैसागुआव बर' आइजोफोरा ओं दख'ना बिदन, ब्लाउस गोजा, आर'नाइ फास्रा बेफोरबायदि दि लायो आरो हौवाफोरा गामसा, आर'नाइ बेफोरबायदि गाननानै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं लानानै मोसायो आरो नोंथां।
औ
बिनि उनाव जोंहा बैसागुनि स्नि थारिखाव ओं साथिथि जानाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ औ
बे साथिथियाव जोंहा गोखा गोखै मैगंफोरखौ खांनानै जानाय जायो जेरै ओं लाफा सायख', दौस्रेम बेफोरबायदि दिंखिया मैगंफोरखौ खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ थारैनो बेफोर गासिबो नंथारगौ।
औ जाहाथे ओं बे गोदान बोसोराव जेबो बेमार आजार जाया बिनि थाखाय जानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगायाव बा ओनसोलाव माबायदि बैसागु फालिनाय जायो?
औ नोंथां नोंथाङाथ' माखासे मोसौनि बैसागोनि बागै गोबाङा बाथ्राखौनो फोरमायखाबाय बा बुंखाबाय नंगौ जोंनि ओनसोलाव बिदि बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो माने रंजानो माने बयबो साखाफारा जायो जों बैसागो बो बोथोराव बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि हालामनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ जों रंजायनायखौ नुबो नुबोदों बा जोङो बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो जोङो बिनि सिगां जोङो मेथाइजों माखासे खामजों सिफुंजों दामनानै सोलोंगोयो बा सोलोंखांनायनि उनाव जेब्ला मानसि स्नि बैसागु जायो बै बैसागु दिनखालि जोङो न'खर न'खर हाबनानै बैसागु मेथाइ खननानै जेरै जोङो खाम, सिफुं, जथा दामनानै रिंसार होनानै न'खर न'खर मोसायो जेरै जोङो बर'नि खुगा मेथाइ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मेथाइ बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो जों गाव गावनो सुजुनाय मेथाइ बा जोंनि गोसोनि खोथानि मेथाइ बा जों सोरखौबा जंखायनाय मेथाइ, बा सोरो सोरखौबा एदावनाय मेथाइ बा जोङो बिदिनो बायदि बायदि मेथाइफोरखौ लानानै बैसागु बोथोराव रंजायो बा जोंनि राव हारिमु बा जोंनि हारिमु बिथिंखौ जौगासार होनो हारिमु बिथिंखौ फो थांना लाखिनो थाखाय बैसागु बोथोराव जों खाम, सिफुं, जथा, हारिमुनियाम, सिफुं लानानै जों रंजायो। रंजाखांनायनि उनाव जों न'खरनि सुबुंनो जोङो जोंनि लाइमोन बा जों निफ्राय माखासे बा बोर होबो यो बिदिनो बोरायफोराबो बोर होबोयो बा न'खराव जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव दुखु खौ जों मोगा मोगि जानाङा बा खैफोदनिफ्राय जों बारग'नो हायो बैफोरनिफ्राय माने बारग'नो थाखाय न'खर न'खर हाबखांना बा मोसाखांनायनि उनाव बोरबो हो बोनाय जायो आथिखालाव जों बांसिनै नुनो मोनो गोदोनि समाव बांसिनै साउन्ड बक्सफोरजों लानानै मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव माने जोंनि हालाम बा जोंनि ओनसोलाव बांसिनै खाम, सिफुं, जथा लानानै रंजायो बा जोंनि हारिमु बिथिंखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय बा हारिमु बिथिंखौ जों गोजौ फारसे लांनो थाखाय बेफोरखौ जोङो खालामनाय जायो। बा गोदोनि समाव सावन बक्सखौ लानानै रंजायो आथिखालावबो जायगा लायै जायगा बैफोर सावन बक्स लानानै मोसानाया दङ। आं बुंनो सानो बैफोरबायदि साउन्ड बक्सखौ लानानै आथिखालाव रंजायोब्ला जोंनि हारिमु बि थिङा जौगासारनाय नङा हारिमु बिथिंखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हाया। हानाय नङा नाथाय जोङो पाव सउन् बक्सखौबो माबायदि याव जोङो लानांगौ माबायदि हाबाफारियाव जों लानांगौ बैफोरखौ माने नायनानै लानाया मोजां। जों बैसागु बोथोराव साफ्रोमबो सुबुंफोरा जोङो माने आंनिफ्राय खावलायोबा आंनिफ्राय बुंनो सानो माखासे जोङो बैसागु बोथोर रंजानायाव जोङो बयबो खाम सिफुं जथा दामनानै गावनि सुजुनाय मेथाइ गावनि गोसोनि मेथाइ बै फोरखौ लानानै बैसागो बोथोराव रंजायोब्ला बैसागो बोथोरा बैसागो बोथोराव माने समायनासिन जायोबा मोजांसिन जायोबा रंजानायावबो मोजां जायो। बा जोङो सानोबा बैसागु बोथोराव माखासे सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजनि गेजेराव बैसागो बोथोराव जानाय लोंनाय बिदिनो जौ सेरेब बिदिनो बायदि बायदि बिथिंफोरखौ लानानै बैसागो बोथोरफोराव लोङो जायो। रंजायो खोब रंजाथाव जायो आरो बैसागु बोथोरा बा मेहेर गोनां जायो। जों जोंनि बर'नि आंगो एंगारायै बैसागु फोरबो। बै बैसागु फोरबोआव जोङो हिनजावसाफोरा माखासे दख'ना गाननानै गोदान गोदान दख'ना गाननानै बा हौवासाफोरा आर'नाइ लानानै गामसा गाननानै रंजायो। आथिखालाव जोङो बांसिनै मेहेर गोनांसिन बा हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनायाव साफ्रोमबोनि बिहोमा बा जोङो साफ्रोमबो खामानि मावो बा खामानि मावगासिनो। फनोबो दङ बेनिफ्राय नोंथाङा। मोसानायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मेथाइ खननानै नोंसोरनि ओनसोल बा गोदोनि नि समाव माबायदि मेथाइ खननानै रंजायोमोन बा आथिखालनि याव माबायदि रंजायो बा आथिखालाव गुबुन जायगा लायै जायगा बिदि न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय गैलिया जायगा लायै जायगा माने मोनसे जायगायावनो गिदिर प्रग्राम खुंनानै बेयावनो मोसायो रंजायो बा बैसागोखौ खौ रंजानाय जायो नंगौना नङा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ। जोंनिथिंबो आथिखालाव बेबायदिनो मोनसे गिदिर फांसन बा जौवस्रांआव बैसागु खुंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेयाव जोंनिया ओ गामिनिनो बयबो ज' ज' जालायनानै ओ बैसागु रंजायो बा मोसायो। बेयाव जोंनिया ओ गोबां रोखोमनि थायो। आरो नोंथां जेरै गेलेनाय बादायलायनाय हारिमुवारि बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां। बेफोरनि गेजेरजों बैसागु खुंनाय खौ जोंनियाव नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
जोंनिया बेबायदियैनो बैसागुनि बेलासियाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो आरो नोंथां बे जोंनिया सेंग्रा सिख्ला हानजा हानजा हानजा मोसानाय जायो आरो नोंथां।
बेबायदियैनो बेफोराव खननाय मेथाइफोरा जंखायलायनाय एदाबलायनायफोर बेफोर बेबायदि जायो आरो नोंथाङा।
औ नंगौ थारैनो।
औ बेबायदियैनो मोनानि समाव जोंनिया मेथाइ रोजाबगिरिफोर लाबोनानै बेबायदिनो रंजानाय मोसानाय जायो आरो नोंथां।
अब्ला नोंथां दिनै नोंथांजों बैसागुनि बागै सावरायबाय मिथिनो मोनबाय जोङो माखासे उन्दै समाव माबायदि। रंजायोमोन बा बैसागु जों माबायदि रंजायो बा आथिखालाव बैसागो जायगा लायै जायगा मा माबायदि फालिनाय जायो बिनि फारसे जों सावरायनाय जाबाय दिनैनि सावरायनायखिनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नों